खोनादों न
औ ओ नोंथाङा ओरैनो मा खालामबाय दं दा?
औ आंथ' दा दं दङ ओरैनो
औ ओ नोंथांखौ ओ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों ओ एसे खोथा सावरायनो हरदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
सावराय जागोन नोंथां
औ ओ नोंथांजों आं जेन'बा खाथि गसाखौ नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव माबायदि खुङो एसे मिथिनो लुुबैदोंमोन नोंथां नोंथांआ फोरमाय जागोन ना?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला फोरमाय नोंथां
औ ओ काति गासा होनना बुङोबा बे मोनसे ओ जोंनि बर'निबो मोनसे फोरबो होननानै मिथियो दा बे काति गासाखौ जोङो जोंनि नैबे ओनसोलाव बा जोंनि नैबे जायगायाव काति गासाखौ जोङो ओ दमासि सोर बबेबा मोनसे गामियाव बे खौ से खालारावबो फालिनाय जायो आरो बबेबा मोनसे गामिया बेखौ दमासियावबो फालिनाय जायो आरोना दा थिग बेबादिनो नैबे जोंनि गामियाव बेखौ ओ दमासियाव फालिनाय जायो से खालारनि
औ
मोनाबिलि समाव जोंनि बेयाव मोनाबिलि समावसो फालिनायखौ जों नुयो आरो दा बे मोनाबिलि सम जानायनि सिगां जोंबे काति गाासानि मुङावहाय जों गाजि बुट जों जगार खालामनाय जायो लोगोसेनो ओ दा बेयाव जोंहा नेम बादियै थालि फस्लायावसो जों माने गासैखौबो होयो । दा थिग बेबादिनो जोंहा हो बेलासिनि टाइमावनो जों ओ थालिर बिफां दाननानै बे था बिफांनिफ्राय जोङो हो दुखा दिहुननाय जायो आरो बे दुखाखौ जोङो हो दोननो थाखाय जों थालिर बिफांबो दाननानै बेखौ थुख्रा थुख्रा बानायनानै ज जोङो माने दुब्लि फोथारावबउ बो होनाय जा जायो आरो बेखौ मोसौ गलि आरो लामा न' बायदियावबो जोङो गासैयावबो होयो आरो दा थिग बेबादिनो बेयाव जोङो नांगौ जायो जोंनो ओ मेनलियै गय फाथै लोगोसेनो जों मिथि मिथिंगानिफ्राय मोननाय जि दिउ फिथाइ सामथायाइ जेरैहाय जोंहा काकिनि नामाव जोङो बांसि नि जोङो जोंनि बे गामियाव नारें दुमब्रा खावनो मानिसिननाय जायो आरो बेब नारें दुमब्राखौ जोङो जेरनानै सिथा सिथ दा बानायनानै बे बेयाव जों गाजि गय फाथै होनानै गाजि बुट होनानै सारे देन नारें दं। सिथासे होनानै लोगोसे बेयाव आथिबो आवाथिबो लगायनाय जायो। आरो बे आवाथि लगायनाय जितु ए दखाहा बेखौ जोंङो सिगांग्रो जोंनि जितु आबाद माइ आबाद बे समाव जोंहा माइ आबाद दा मोनो जेब्ला बेयाव जोंङो हैग्रोयो
औ नंगौ नोंथां औ
फ्राय जोंङो बेयाव होना फैनानै जों सिगां मोसौ गलियावबो होनाय जायो आरो बिनिफ्राय फैनानै जोंङा ओ थानाय न' इसुं बायदि बाख्रि लांगोना बारि बेफोराव गासैयावबो जोंङो होग्रोनानै बि उनाव आरो लोगोसे जों जोंनि बाथौआवबो होनायनि उनाव जों बेखौ दान्दिसे समनि उनाव जोंङो आ ज' जानानै जोंङो माने मोनसे प्रसाद हिसाबै जों जायो आरो बेखौ दा थिग बेबादिनो जोंहा बे काति गासाखौ जोंनि नैबेयाव बारा ओरैहाय गोबावहाय सिबिनाय जाया बेखौ माने जोङो सानसेनि थाखाय जोंनि बे जायगाया सिबिनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
फ्राय आङो नोंथांनियावबो बेखौ सोंनो सानदों जे नोंथांनि गामियाव दे जोंनिख्रै से आलादा हिसाबै बा बेनिख्रुइ साबसिन हिसाबै सिबिजानाय बावो नामा बेखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदो आरो
औ बिदिथ' आलादायै ओ खुंनाय जाया नोंथां। बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जों खाथि काथि गासा फोरबोखौ ओ खुंबोदों उम जेनेबा काथि गासा फुजा बुंब्लाथाय जोंनियाथ' ओ जों काथि काथि गासा फोरबोखौ जों जेनेबा बाय ओ गय गोरलैनि थाखाय ओ फुजा होनाय जायो नङा होमबा नोंथां जेनेबा जों बे गय गोरलैखौ जेनबा जायनिसि जायैनि सिगां जेनेबा जोङो बे फुजाखौ होग्रोयो। थिग बेबादिनो बे फुजाखौ होग्रोनो होन थाखाय जोंनो गय नांगोन फाथैनांगोन बिदिनो गोबां उम फिथाइ सामथाइ थालिर आफपेल आंगुर बिदिनो बुद नांगोन। औ इब्दिनो जोङो खाथि गासाखौ जेन'बा होनो थाखाय जोङो ओ फोथाराव जेब्ला जोंनिया माइ ओंखारजेनो जेनबा नङा होमबा नोंथां? बे माइ ओंखारजेननायाव जोङो सान हाबिसोयावनो थांनानै जों फोथाराव माइ गेजेराव इदिनो मोनसे गन लानानै बेयाव थालिर दखा लानानै जों बेयाव माइ गोरलै माइ ओंखारजेननायाव जोङो ओ थोगि-थोगिखो हैयो आरो नोंथां। बिब्दिनो बे काति बुङोब्लाथ' माइ ओंखारजेननायनि आरो गयनिसो। ओ बे फुजाखौ होनाय जायो औ बिब्दिनो जोङो बे जायबा आलारि बाथि लगायनाय बे आलारि बाथि लगायनायाव जोङो न'नि बाथौआव बिदिनो हानि साथिखोनो होबाय। ओमफ्राय बिब्दि जोङो ओ बाहेरफोराव जेनबा फोथारफोराव होनो थाखाय जों माबाखो बाहायो बै ओ थाइगिर बुङै जे नोंथां थाइगिरनि बे बिखुंखौ जों औ बेखौ जोङो साथि खामो । औ बिब्दिनो जों काति गासायाव आगोलनिफ्रायनो बिदि जों फोथायनाय दंदि बिदिनो गय बिफां नारेंखल बिफां जा बिफां दङ बेयाव जोङो साथि होयो बे दनायाव आरो बे थाइगिरनि ब बिखङाव साथि बानायनानै औ बिबदिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबैमोना बुंबोदि बे कति गाजा पुजायाव जों जिगाबखौ बिदि फानफ्रेनानै जेन'बा बिफांफोराव खायोब्लालायनो फिथाइ सामथायाइफोरा थायो होननानै। जों बेखौ खानाय नुनो मोनो आरो नोंथां। औ बिब्दिनो जों काति आरो फोरबोआव जेन'बा बिदिनो लामा एबा फोथार बिदिनो बारिफोराव जोङो आलारि बाथि लगायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ बिब्दिनो गोदोनि आबौ आबैमोना होनोमोन आरो नोंथां जेनेबा खाथि गासायाव बिदिनो गय गोरलैखौ बाउग्रो लासिनो जाबा बिब्दिनो माबा बिदिनो खुगा खायलें जानाय मायबा बिदि होननानै आबौ आबैमोना जोंनिया गोदो बुङोमोन आरो नों
औ औ बुङोमोन।
थिग बेबायदि खोथाफोरखौ दाहाय बारा एसे मानसिफोरा ओ मानिनो नागिरला आरो नोंथां।
औ नंगौ नों मानिया। दा आं नोंथांनाव औ नोंथांनावबो बेखौ सोंनो सानदों दे गोदोनिफ्राय काति गासानि मुङाव जोंनि नैबे गामियाव मोनसे आरो सिबिबावनाय जायो बे मोना बिलि समावनो बे माने जानाय लोंनायनि बागै जोंहा मोनसे फालिनाय बो बुंनो होननानै बुंजायो बेखौ माने बेयाव जोंङो काति गोजानि मुङाव माने सोराबा बायदिसिना जानाय जायो आरो बे मोनाबिलि समाव दा बेयाव जोङो जोंनि नैबे गामिनि हिसाबैबा मेनलियै जों सबाइ ओंख्रिखौ जायो। दा बेयाव सबाय ओंख्रि जानाय जों हा हो गोदि इ निम एप्लाइारसे ओरैबायदि नेम दोङोमोन जे फुजाखौ होयोब्लाबो जोंहा ना बेदरखौ। बेवहाय जानाय बे मोनसे जोंनि बर'नि हुदाखामोन दा थिग बेबादिनो जोंनि नैबे जायगायाव काति गासा होनाय उनाव बाज जों गासैबो जायगायाव सोरां आलारि बाथिफोजों उनाव जोंहा मोनसे मोनाबिलि समाव। आ। बेबायदिनो सबायजों दाउ। जानाय जायो आरो। लोगोसे नैबेयाव। जितु सबायल' नङा ओ बेयाव दाउ। जोंनि न'निनो दाउ बेयाव। गुबुननि बायना लाबोनाय बे। बेलेग बेदर जाया। बेयाव। फिसिनाय दाउ बा न'आव गैयाब्लाबो। माने बे जोंनि। लकेल दाउखो। लाना फैनाय जायो आरो बे खालि बेनिफ्राय बे। औ बायनानै। लाना फैनाय जायो बेखौ ओ माने। जायखिजायादोब्लाबो जायो थेवबो माने जोंनि नैबे बेयाव मेनलियै बेखौ। ओ सबाय ओंख्रिदो जा जानाय जायो आरो। मोनाबिलि समाव दा बे नोंथांमोननादि बे बायदि मोनसे दङ नामा बेखौ
ओ बुंनो थांब्ला नोंथां आं नोंथां माने दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन नेम नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नंगो।
औ आं नोंथांनि बुंनाय बायदि जोंनि जेनेबा गामियाव बिदि नेमखान्थि नुफेराखै आरो नोंथां। माने गुबुन गुबुन जायो नालाय नेमफोरा औ थिग बेबायदिनो आं नोंथांनो नोंथांनो गोदोनिफ्राय जुरै थानाय गोदोनि नेमखान्थिखौ एसे फोरमायनो सानदों नोंथां। बिदिनो नेमखान्थि बुङा बि बेखौ बुंनाया नोंथां जेनेबा जोङो बे लामाफोराव जोंनिया गय फाथै बावो नालाय नोंथां। खाथि गासा फोरबोआव। बे गय फाथै बावनायखौ जोङो आगोल जों जेब्ला उन्दै उन्दैयाव जोङो बेखौ गयखौ जों खावना लाबो । नुनाय बिदि नेम दङमोन आरो नोंथां जों उन्दै उन्दैयाव। माने उन्दै समाव जों जेबो मिथि चेनेल नोंथां । बेखौ बावनायखौ जोङो बिदिनो खावना लाबनाय नेम दोङोमोन आरो उन्दैनिफ्रायनो । नोंथांमोननि थिंबो बिब दि माबाफोर नेम दोङो नामा जेनेबा?
अ जोंनि नैथि औ औ औ मोनसे थेवबो माने गथ'नि मोनसे मा ने गेलेनाय बायदि मोनसे हुदामोन बे गोदोनि ओ दा नैबे जोंनि ओनसो लाव बेबायदि हुदाखौ जोङो मोनबोफेरासै बा खालामफेरासै आरो नोंथां।
औ औ
ओ बे बायदि हुदाया दङ जानांगौ गुबुन गुबुन जायगायाव औ आलादा आलादा जायगायाव दङबो जानांगौ। नैबे जों ओनसोलाव बेबायदि हुदा। खौ बरथ'मानाव जोङो नुबोफेरासै आरो। बानायनोबो मोनफेरासै आरो।
औ औ ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोननिबो बे साथिखौ बे जेनेबा थाइगिरनि बिखुंफोरजों होफेरो नामा बे काति गासा फोरबोआव?
अ सिगांनि नेम बायदिबाथ' जोंनाव ओ थाइगिरखौ जोङो खोनादोंल'। सो नाथाय जों होनोमोन। फेरासै बा नुफेरासै। नाथाय जोंनाव ओ थाइगेर बिखुंनि ओ जायगायाव जों माने ओ थालिरनि जिथु थालिर सोब फुलि जेखौ जों फिसा बिफांखौ नायनानै बेनिफ्राय फिसा दना जिरनानै बे खो ओ सा
औ औ नंगौ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाव जा‌ बाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथांजों
नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन्नायखौ बावहरग्रोबो बावहरनाय थाबाय आंनिसिम
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय औ औ दे बिदिब्ला नोंथां।